हेलौ औ नोंथाङा औ खोनादों ‌। नोंथाङा दा ओ
औ नोंथां फ्रि दं।
औ ओ नोंथांनि खबरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
अ नोंथां मोजाङैनो दं दे नोंथांनालाय?
औ आंनाबो थिगानो दङ'।
औ
आङो दा नोंथांजों फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ आङो आबादनि सायाव माखासे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा
हागोन नोंथा हागोन।
उम नोंथांमोननिथिं नोंथांमोननि ओ समाजाव ओरैनो बोथोर लाना बोथोर थोर गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ।
गाहायै मा आबादखौ मावनाय जायो?
अ दा नोंथां सोंनाय बायदि आबाद जाय आबादा जों सुबुं समाजाव थांना थानायाव जोंनो जोबोर गोनां होननानै जों मिथिगौ बयबो जों आबाद गैयाबानो जोंहा जेबो बो जानायनि जेबो माबा गैया जानो थाखाय दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा बोथोर सोलायै बोथोर सोलायै सोलायै आबादाबो सोलायो।
औ औ
दा जोंहा दैज्लां बोथोर जालायबाय जोंहा माइनि आबाद मावसिगोन। दा जेब्ला माइनि आबादा जोबगोन। औ जेब्ला जोंनि बे दा दैज्लां बोथोरनि माइ आबादा जोबना थांगोन अब्ला जोंहा मेसेंनि माखासे ओ मेसें बोथोराव माव मैगं थाइगं दङ बैफोरखौ जोङो ग्रोब मावनाय जाहैयो। दा फार्स्ट टावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा नै दैलां जानाय लोगो लोगोनो जोंहा माखासे लांदां फोथारफोरखौ हाग्रा बंग्रा थायो बे ओ हाग्रा बंग्राफोरखौ सेवहोनो थाखाय ओ टेक्टरजों सौजों हालौवनाय जायो हालौवनानै जोंहा बे माखासे हाग्राफोरखौ सेवहोनाय जायो आरो
औ औ
दाथ' गोदोनि बायदि नंलिया गोदो मोसौजों हालौवोमोन नाथाय दाथ' टेक्टर टेकनिकेलि ओ गोजान टेक्न'ल'जि ओंखारजोब्बाय दा जोंहा टेक्न'लजि गोदानजों टेक्टरजोंनो हालौवनानै जोङो हाफोरखौ हाग्रा बंग्राफोरखौ फेसेवना लाग्रोनाय जायो दा बेनि उनाव जोंहा आ माइ आबाद मावनो थाखाय थिनानै दोननाय जोंहा माइलि थाखायो
औ
बै माइलिखौ जोंहा दैयाव सोमनानै साननैसो दोननांगौ जायो दा बे जेब्ला दैयाव साननैसो सोमनानै दोननानै बोरियाव बोखाङो अब्ला गाजा बेरो साननै बा सानसे दोननायनि उनाव दा बैफोरबायदिनो जोंहा ओ ओ दैज्लां बोथोर नालाय दुब्लिबारिखौ जोंहा हालेवनानै फोमोननांगौ जायो आरो दाथ' अखा बोथोर दैज्लां बोथोर नालाय हाल एवनानैब फोमोरग्रोना लाग्रोसिगोन आ ओमफ्राय बेवहायनो जोंहा बै माइलि सोमनानै जे बोखांनाय ओ खोथिया बुङो। बेखौ जोङो खोथिया फोना लागोन। होनाय जायो फोखांनायनि उनाव जोंहा बे खोथियाखौनो ओ फुनानै माखासे फोथारफोराव जोङो गायनाय जायो आरो बेबायदिनो दैलां बोथोराव बेबायदि माइनि आबाद मावनाय जायो बारु दा बेखौ ओ फोरमायथ'जोबब्ला ओ ओ मेसें बोथोर नि जेरै मैगं थाइगंनि आबाद जोगोनार ओ बिदिनो बायदि बायदि दं आरो जुखाम बायद बिबायदि रोख खोमनि जाय आबादखौ मावनानै जों सुबुंफोरा थांनानै थागासिनो बेैफोर ओ ओ आबाद मावनायफोरा बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफाय दासिम गोबां सोलायबोबाय। गोदोनि समाव जों ओ आबादारिफोरा जेन'बा सोलोंथाइनि गुन गियान गैयामोन। बैफोरनि खार'नाव बैफोरनि खार'नावनो आबादनि फिथाइखौ ओ सुबुं माहारिफोरा बा आबाद आबादारिफोरा ओ माब्लाबा समाव बा बबेबा बोथोराव ओ आबादनि फिथाइखौ मोजाङै मुलाम्फा मोनाबो जायोमोन आरो दानि जुगाव दानि समावथ' बेबायदिखौ नुनो मोनलिया। जोंहा आबाद दारि जानो थाखायब्लाबो सोलोंथाइनि ओ गियानखौ नांगौ जायो आरो दा बुंनो थाङो ब्ला गासिबो बांसिनानो फ्रायनो सुबुंफोरा सोलोंथाइनि गियान लानानै आबादखौ मावनाय जायो। दा बैफोरनि खार'नावनो जोंहा आबादनि फि थाइखौ थाबैनो मोननो हायो बा मुलाम्फाखौ बांसिन बांसिन मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो गो दोनिफाय जे गोदो जाबायदि मुलाम्फा मोनोमोन बेनिफ्राय बांसिन मुलाम्फाखौ दानि जुगाव मोननो हायो। मानो होनोबा दानि जुगाव जोंहा ओ बोथोर बोथोरावथ' ओ आबाद मावनो थाखाय नांगौ बिबांनि दै नांगौ जायो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बायदि ओ मा होनो आबादाबो जोंहा बेमार जायो आरो लोमजायो। दा बे बेमार गोसोखांनि था माखासे मेडिसिनफोरनि गोनांथि जायो। बैफोर मेडिसिनफोरखौ दानि जुगाव मोनसै आरो गोदोनियाव मोनामोन।
औ।
दा बैफोरबायदि मेडिसिन रासायनारि हासार बायदि बायदि बाहायनायनि खार'नाव जोंहा खम समावनो थाब थाब आबादखौ मोननानै आबादनि फिथाइखौ मोननानै आरो थाबनो आबाद गुबुन मोनसे आबाद खौ मावनो हायो आरो दा बैफोरबायदिखौ नुनो मोन्दों। थाब थाब बेबायदि खम समावनो आबादनि मुलाम्फाखौ मोननानै जोंहा न'खर संसार न' खर सालायनायाव गोबां ओ साबजानायखौ नुनो मोनदों आरो
औ औ।
दा आबाद मावनायनि आदब खायदाफोराथ' गुबुन गुबुन जायो। दा बेफोरखौ लानानैनो नोंथाङाबो नोंसां नोंथांमोननि साइडनि माखासे आदब खायदाफोरखौ। आबाद मावनायनि बागै फंनैसो खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन हागोन। नोंथाङा बुंनाय बायदि ओरैनो बोथोर लानानै बोथोर आादाथ' गुबुन गुबुन नङा होमबा? जेरै दैज्लां बोथोर औ माय गाय बाय बा फाथो फोबाय बेनिफ्राय मेसें गोोथोर। जेराव गुबुन आबाद बेसर सबाय दालि बेफोरबायदि फैयो नङा होमबा? औ औ। दा आबाद लानानै आबाद मावनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो नोंथ बुंनाय बायदिनो गोदोनि आबाद। मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय गोबां फारागथि दङ। ओ-गोदोहाय माने। ओ-गोजाम आदबजों मावनायखाय। आबादफ्रा नांगौ रोख जायामोन। एम्फौ जाबाबो माने। जेबो मुलि बा मेडिसिन होनो हायामोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव नों जाखिनि बेमार जाया बा जाखिनि एम्फौ जायाथों मानो ने मेडिसिन बाहायनानै मुलि बाहायनानै माने आबादखौ मोजाङै मावनो हायो। आरो गोबां आबाद। हायो नङा होमबा?
औ औ औ नंगौ।
औ औ दा नैथिंबो बेबायदिनो माइ आबादानो गाहाय। माइखौ। फ्राय। आबादारिफ्रानो माइखौ गायो बेनिफ्राय मेसेंआव गोबां आबाद मावनाय जायो ओ-बेनि नोंथां बुंनाय बायदिनो जुखाम थारुन बे- बेनिफ्राय सबाय बेसर। बेफोरखौ मावनाय जायो जोगोनार ओ-आबाद लानानै आबाद गुबुन गुबुन आदबजों मावनाय जायो आथिखालनि गोदान मुगायाव गोबां रोखोमनि ओ-जोल लानानै बा माखासे रटेनिं लानानै। आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो थिग लानानै आब बाद मावनायाव। ओ-माखासे जौगानायखौबो नुनो मोनदों बा ओ- आबादनिफ्राय नांगौ रोखोमनि बा गोबां बिबांनि फिथाइफोरखौबो मोननो हादों बिदिनो। जोङो मा हमना लादो दा जों ओ-लेबु बिफां जायखौ ओ-आ- आसामनि आ-ओ-फिथाइ हिसाबै जोङो आसामनि हारियारि फिथाइ हिसाबै। जों गनाय लानो हायो नारें लेबुखौ दा बे लेबुखौ ओव- आथिखालाव जोंनि समाजावबो गोबां मावसै। दा लेबु। फोर मावोब्ला जोङो माने गिबियावनो। फुलि बानाया आथिखालाव फुलि बानायनाया जोबोद खम ओ-फुलि बानायोब्ला फिथाइया थायनो गोबाव सम लायो बेनिखायनो ओ- गोदानारि आदबजों ओ-लेबुखौ खलम होनानै। ओ-गायनाय जायो खलम होयोबा माने फिथाइया थाब थायो बे हिसाबै आरो थाब समनि गेजेरावनो ओ-एसेल' समनि गेजेरावनो फिथाइखौ गोबाङै मोननो हायो बेनिखायनो आथिखालनि मुगायाव बांसिन खलम। बाहायनानै माने आबादखौ लेबु आबादखौ मावनाय जायो आरो औ नोंथांमोननिथिं थालिर आरो लेबु बे आबादखौ मावगोन ना मावा?
बिदिनो नोंथां सोनाय बायदि थालिर आरो लेबुनि ओ-आबाद मावनाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओरै जोंनि साइडआवहाय एसे मावो थेवब्लाबो एसे खम मावनायखौ नुनो मोनो।
औ औबांसिन माने।
बांसिन ओ- गोरान। खेथि। बे जों। आ-मा होनो जेराव जों मेसें बोथोराव बिदिनो बानलुनि आबाद।
औ औ।
खामनि आबाद।
औ औ
ओमफाय ओरै जोंहा जिंखा केरेला बायदि बायदि बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। थालिर थालिर बागानखौ। नुयो थेवब्लाबो खम।
औ औ
बेबायदि आरो
आथिखालाव गोदान मुगाजों गोरोबनानै ओ आबाद मावनो थाखाय सोलोंथाइनि गोनांथिबो नङा होमबा सोलोंथा लायोबासो माखासे टेकनिकेल लाइनजों माने आब आबाद मावनो हागोन बा गोदान मुगाजों गोरोबनानै आबाद मावनो हागोन गोदोनि बादि मुगाजों मावोब्लाथ' थिखालाव आबादनि फिथाइखौ मोननो हाया ओरैनो खस्थ' जायो नङा होमबा दाब ओम ओम आबाद मावनो थाख थाखायबो जों माने गोरों गोरा जानांगोन लेखा फरायनांगोन अब्लासो जों मिथिगोन बबे आबाद
औ
ओ अबे आबादाव मा मुलि होयोब्ला आबादा मोजां जायो बा एम्फौनियाव बबे मुलिखौ होनाय जायो हासारखौ माबायदि समाव होनाय जायो बेफोरनि बागै जों जुदि बिजिरसंनानै लाखायोब्ला बा ओ सोलोंनानै लायोब्ला जोङो साबसिन जायो नङा होमबा
औ औ नोंगौ नोंगौ नोंथां औ दे होमब्ला नोंथां समाबो जाबायमोन
औ दे दे
औ दे